हेलौ औ औ औ खोनादों।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामदों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ दे होनो हागोन नोंथां।
औ सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला ओ सुबुंनि जिउआव माबोरै जेंना लाबोयो? आरो जों सोलोंथाइ लायोब ब्ला माबोरै जों दावगानो हायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ना नोंथां?
औ औ
औ ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनां आरोना? सोलों थाइ गैयाब्ला सुबुङा ओ माने जेबो आवगायनो हायै बायदि जायो जोङो ओ माने सोरां ओ साननि समावबो जोङो खोमसि होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना? जेरै हाय बहाबा गोजान लामायाव जोङो दावबायनो गोनां जायोब्ला जायगा मिन्थियै बा ओम बुजिस'यै गोजान लामाजों दावबायनो गोनां जायोब्ला जोङो सुबुंनि जोङो गुबुन सुबुंनि जोङो साहारा लानो गोनां जायो। सोंनो गोनां जायो नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइया थाथार नांगौ ओ साइनबर्ड नायनानै जोङो दावबायनो हायो गोजान गोजान लामाफोराव हारसिं हालाबाबो नङा होमबा आरो जोङो सोलोंथ आय लानानैनो खायसे खायसे मानसिफ्रा ओ गोबां डॉक्ट डक्टर इन्जिनियार बा फोरोंगिरि बा ओ कलेजनि प्रफेसार बायदि बायदि जानो हादों आरोना जोङो सोलों औ सोलोंथाइनि बिथिंजोंनो माने ओ सासे गेदेर फालांगिरि जानो हादों। आरो जों सोलों थाय गैयाब्ला दाजाब दानख' खालामनायाव जोंहा उसुबिदा फैयो नङा होमबा औ गुबुन हादराव बा गुबुन जायगायाव ओ मुवा बेसाद दैथाय हरनांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार ओ बेफोरखौ जोङो बुजिनानै मोनथिनानैसो जोङो ओ गावनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो दैथायहरनो हागोन नङा होमबा
औ
औ आरो जोङो गलाफोर बा जायगाफ्रावनो जोङो गलाफोर होनानै जोङो जानो हायो। ओ न'खरनि ओ संथानो ओ न'खराव जोङो सुंथानो हायो रांखावरि आरजिनानै नङा होम बा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जुदि सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गुबुननि आयथिं सिङाव जोङो बैनो गोनां जायो नङा होमबा।
औ
औ सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो माने गासैबो फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोङो ओ माने मावफुंजोबनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ दा जोङो फरायसालियाव फरायसालियाव जोङो थांजेननायनिफ्राय लानानै जोङो आ जेने ओम हाइ स्कुल बा गोजौ सोलोंसालि आरो गोजौ मुलुगसोलोंसालि बेफोराव जोङो सहैनो हायो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो आरो गेदेर गेदेर सुबुंफोरजों सोलोंथा थायनि गेजेरजोंसो मिथिनो मिथिजानो हायो। मोनथियो नङा होमबा औ सासे सुबुङा जुदि गोजौ मासि जुदि मोनोब्ला जोङो गेदेर गेदेर मानसिफोरजों जोङो सिनायथि जानो हायो। आरो बिसोरजों जोङो रायज्लायनो हायो नङा होमबा
औ औ
बेफोरो गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोंनिया जाबोयो आरोना आरो गोजौ गोजौ मासि मोनोब्ला जोङो ओ। ओ जायगानि जायगानि बा न' खरनि बा समाजनि गासैनिबो मुं मुं आरजिनो हायो नङा होमबा।
औ
औ आरो न'खरावबो गोजोननाय लाबोयो ओम समाज फ्रावबो गोजोननाय लाबोयो बेफोरबायदि जौगायोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानानैसो जोङो गासैबो जाजोबो। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो सोलोंथाइयानो जोंनि जिउआव ओ गोनांसिन मोनसे ओ लामा होननानै बुंनो हायो आरो जोङो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला सो-सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंना सानानो हर बायदि जानानै थागौमोन। ओ सुबुंनि जिउआव औ गुबुन राव खौबो जोङो सोलोंनो हायो, ओ गुबुन जायगायाव जोङो दावबायहैनो हायो। सोलोंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो गुबुननि साहारा लायै लायै जों थांनो गोनां जायो बहाबा जोङो आन्दायनानैबो थाहैनो गोनां जायो नङा होमबा?
औ
दा औ दा जोङो ओ ओ समारा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ मोनथिना मोनबाय थायो जे सोलोंथाइ गैयि मानसिया माबोरै आन्दायनानै थाहैयो ओ गुबुनफोरनि साहारा लानानै बा गुबुननि आथिं सिङाव थानानै नङा होमबा? जुदि सोलोंथाइ थानायमोनब्ला बेफोरबायदि सुबुङा सोलोंथाइ थानायमोनब्ला हारसिं हारसिंनो फैनो हागौमोन। साइन बरर्डफोरखौ नायै नायै नङा होमबा दा बिथांमोन ना बिथांमोना लामा आन्दायनाय नङामोन। आंनि नोजोराव आरो दा नोंथांनि नोजोराव सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुंनि जि- ओ सुबुंनि जिउआव माबोरै जेंना लाबोगोन, बा सुबुङा सोलोंथाइ लानानै माबोरै जौगानो हादों? फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो दे नोंथां।
औ। ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो गुबै माने जानाय लोंनाय ओंखाम दै बार बिनि अनगायै आरोबाव लानो गोनां आ मेन ओ माने ओ मुवाय आनो जाहै बाय जोंनिया लानो गोनां आयदायानो जाबाय सोलोंथाइ। ओ जों सोलोंथाइ गैयाबा जेरैबो माने ओ जोंनि जिउखौनो ओ खाना बा जेंना गोनां होननानै बुंनो नांगोन। मानो होनोब्ला सोलोंथाइ मोननानै सुबुंफोरखौ जोङो गोबां जौगानाय आरो दावगानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ
ओ गोदोनि दिनावथ' सोलोंथाइ ओ निफ्राय गोबां मानसिफोरा सोलोंथाइनिफ्राय ओ उन जानानै थानो गोनां जादोंमोन। ओ
औ
बेबायदिनो ओ गोबां ओ गोरिब सुबुंफोरा सोलोंथाइनिफ्राय गोजान जानानै थानो गोनां जादोंमोन। आ बेनिखायनो सरकारा ओ नैरोजा गु मायथाइनिफ्राय गासै माने फरायसा गासै उन्दै गथ'फोरानो द'निफ्राय बा जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'फोरा गासैबो गुदि सोलोंथाइखौ मोननो नांगोन होननानै ओ मोनसे सर्ब सिक खा आयेननि दारै ओ मोनसे थिखानाय ओ ओ खानानै दोनदों ओ
औ।
बेनिखायनो आरो नैरोजा गु मायथाइनि बे ओ थिखानाय नेमखान्थि बायदियैनो सर्बशिक्षानि आयेननि दारै ओ गंफ्रोमबो फरायसालियाव जाहाथे ओ गोरिबनि थाखाय आंखालनि थाखाय जाहाथे गुदि सोलोंथाइनिफ्राय उन जानानै थानाङाथों ओ बेनि थाखाय उम सानजौफुनि ओ आदारखौबो फरायसालियावनो होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। मानो होनोबा जोंनो सोलोंथाइया जिउआव जोबोद गोनांथार ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुंनिख्रुइ सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जेरावबो जेथिंबो दावगागासिनो दङ'।
बेबायदिनो गोदो ओ गोबां निखावरि सुबुंफोरा गुदि सोलोंथाइनिफ्रायनो उन जानानै थानो गोनां जादोंमोन गोबां ओ उन्दै गथ' फोरा ओ ओंखाम रसा नांनायनि थाखायनो ओ सोलोंथाइखौ फरायसालियाव थांनानै सोलोंथाइ लानो हायामोन। नाथाय बेनि था खायनो दिनै फरायसालियाव सानसुनि ओंखाम होनानै आरो गासै ओ ओ मुं थिसननाय आरो माखासे ओ गाननाय जोमग्रा इउनिफ्रम बायदि होनानै ओ
अ
आथिखालाव सरकारि फरायसालिफोराव गासैबो ओ सरखारनिफ्रायनो गुदि सोलोंथाइखौ जाहाथे गासैबो उन्दै गथ'फोरा ओ गुदि सोलोंथाइनिफ्राय उन जानानै थानाङाथों होननानै ओ सरखारनिफ्राय गोबां माने आयेन दानानै होनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनबा सोलोंथाया जोंनि जिउआव गोनांथार। ओ सोलोंथाइ मोननाय सुबुङा ओ गावनि दुखु दाहाखौ इसेब्लाबो फरायनानै माबे बा बिजाबखौ फरायनानै बा नाबेबा खौरांखौ नायनानै ओ माबेबा रादाब बिलाइखौ फरायनानै गावनि गोसोनि दुखुखौ इससेबाबो बावगारनो हायो। उम बावगारनानै थानो हायो आरो आरो जायफोर सोलों थाइ गैयै बेैफोर सुबुंफोरा ओ खायसे बाथ्राफोरखौ माने गुबुननि ओ फ्रायसो गुबुननि खुगानिफ्रायसो मिनथिना मोनो नालाय ओंखायनो बिसोरनि रोंनाय आरो मिनथिनाया गोबां गोरोन्थि थानो हागौ आरो। मानो होनोबा जायबानिफ्राय बियो खो ओ मिनथिगोन बियोबो मिनि आबुं ओ बाथ्राखौ मिनथियाबो जानो हागौ। बिनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो। बब्लेबा गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला जोङो ओ सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा जोङो मेपनि दारै बा मान सावगारिनि दारै जोङो गुबुन गुबै जोंनि थांगौ जायगाखौ खौ जों नागिरनानै दिहुननो हायो। सोलोंथाइ मोननाय सुबुंफोरा ओ नाथाय जाय फोर सोलोंथाइ गैयि सुबुं बेफोरो ओ उनदैफोर मेब मेप बा मानसाव गारिनि। उम बिसोरहा जेबो गियान गैयनि जाउनाव माखासे ओ सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरा गोजान जायगायाव थानानै बिदिनो ओ गोमाहैनो गोनां जायो आन्दायनानै थाहोनो गोनां जायो। बेबायदिनो बिसोरनि ओ न'खरनि फारसे आरो बिसोरनि फारसे जेबो गुमुर गैयै जानानै गोमालांनाय खौ जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों ओ बेनि थाखायनो जोङो ओ सोलोंथाइखौ नांगौ आरो आरो ओ सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो जों गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो हागोन जोङो गावनि ओ न'खर सामलायनाय आरो समाजनि ओ समाजनि मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बिनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन होननानै नांगौ होननानै बुंजायो आरो। दा सावरायनायखौ दोनथ'निसै नामा नोंथां?
दे दोनथ जासिगोन। दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। उनफ्राव सम मोनोब्ला आरो सावरायबावगोन दे नोंथां।
औ दे।